नोंथां खोनादों ना
औ खोनादों
औ होनबा जोङो गिबियावनो दिनैनि ओ सावरायनांगौखौ जागायसै नामा
औ
ओ जोङो माबानि सोमोन्दै ना मा होनो दोरोङारि ओंख्रिफोर जेनेबा नारजि नारजि ओंख्रि अनला ओंख्रि सबाय ओंख्रि
उम
ओ गिबियावनो नोंथाङा अनला ओंख्रिखौ माने मारै सङो माजों जाबा गोथावसिन जायो बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होदो दे
औ जागोन दे नोंथां उमह उम माने जोङो ओह अनलाखौथ' अनलाखौ जानो थाखाय गिबियावनो जोङो अनलाखौ ओ माइरंखौ इसे सोमगोरनाय जायो नोंथां खोनादोंना
औ खोनादों
माइरंखौ एसे सोमना लागोरनाय जायो ओमफाय बे माइरंखौ सोमनानै दसे सोमनानै दोननायनि उनाव बे माइरंआ रुयोबा बेखौ खांनानैहाय ओ उवालाव देनानै लानाय जायो आरो नोंथां गाहेनजों ओ आरो बेखौ जेब्ला ओ एसे देनानै जेनेबा अन गुन्दै जागोन अब्ला बेखौ हाय जोङो खांनाय जायो गामब्लायाव औ अब्ला बेखौहाय जोङो उम उम अब्ला जोङो अनलाजों जानो थाखाय इदिनो ओ मोन जायखिजाया जेनेबा बेदर लखेल दाउखौनो हमनानै लादो लकेल दाउजों जानोब्ला जों बे दाउ दाउ खौ एवगोरनानै लानाय जायो ओमफाय आरो बिदिनो फारसेथिं जोङो फारसेखै जोङो अनलाखौ संनो थाखाय दै फुदुंगोरनाय जायो दै फुदुंनानै ओ दैया जेब्ला गुदुं जागोन अब्ला जोङो बे अनलाखौहाय ओ स्रो स्रो होनाय जायो आरो ना एसे एसे ओरै आखाइजोंहाय एसे स्रो स्रो होनाय जायो आरो ना नोंथां ओमफाय आरो एरै एरै होबाय थानाय जायो जाहाथे अनलाया फिथरखाया जानायाव मोजां जायो ओ बेनि थाखाय बिदि खालामनाय जायो औ उमह ओमफाय बेबायदिनो उमहम बेबायदिनो अनलाखौ जेब्ला ओ ग्लोब ग्लोब गोदौ होगोन अनलाखौ जेब्ला ग्लब ग्लब गोदौ गोदौ होगोन अब्ला बे उमह बे अनलायाव जोङो ओह बानलु बानलु सामब्राम गुफुर हाइजें एफोरखौ देना लानायफोरखौ होनाय जायो आरो नोंथां ओमफाय बेबायदिनो फारसेखै जोङो बेदर एवना लानायखौबो बेदर एवना लानायखौबो जोङो जेनेबा अनलाया मोननोसै अनलायाथ' जोंना दसेनो मोनो नङा होमबा नोंथां ओमफाय बेयावहाय जेनेबा बेदरखौ औ बेदरखौ होसननाय जायो आरो ओह ओमफाय बिदिनो होस'नदो उम उमह ओमफाय दसे गोबाव ओ एदिनो खोबना दोननानै ओ माने अनलाखौथ' एसिबां इदि खोबजाया ए माने एसे एरबाय थानांगौ आरो ना नङाबा थालायाव खामनायनि ओ माबा थायो आरो ना ओह चान्स थायो औ बेनिखायनो अनलाखौ एरबाय थानाय जायो दसे दसेनो ओमफायो अनला खौ दसे बिदिनो ओह दसे गोबाव संनानै ओ अनलाखौ खांनाय जायो आरो ना नोंथां बिदिनो मस्ला-मस्लि होनानै ओमफ्राय गोथावसिन खालामनो थाखाय जोङो गंगार दुन्दिया ओ गंगार दुन्दिया ओमफ्राय आरो बिदिनो दुन्दियाफोरखौ होनानैहाय संनाय जायो आरो नोंथां।
औ होमबा अनलाखौ बेदरजोंनो गोथावसिन जायोना अनला ओंख्रिया?
औ ओमफ्राय आरो बेदर औ औ। ओमफ्राय आरो बेदरजों लोगोसे जोङो मेवाबो होनानै संफादेरनो हायो अनलाजों नोंथां बिदिबाथाय बांसिन गोथाव जानायखौ नुनो मोनो आरो औ।
ओमबा आरोबाव नोंथाङा नार्जिजों नार्जि ओंख्रिनि सोमोन्दै एसे फोरमायबावनो हागोन नामा? नारजि ओंख्रिखौ माबोरै सङो माला समाव जायो आरो मानो जायो माजों जाबा गोथाव गोथावसिन जायो बिनि सोमोन्दै एसे बुंबावदे।
औ नारजिखौथ' जोङो ओ नारजियाथ' दोरोङारि ओंख्रि नङा होमा नोंथां? अनलायाबोथ' दोरोङारि ओंख्रि। ओ अब्लाबो नारजिखौ जोङो नारजिखौ जानो थाखाय जोङो गिबियावनो ओ नारजिखौ बासिना लाग्रोनाय जायो। ओमफ्राय बासिना लानानै बेखौ ओ बिनि गोखाया एदि खारनायनि थाखाय बेखौ थौआव सोमहाबनानै दोननाय जायो आरोना नोंथां दसे दसे समब्लाबो औ अब्ला बे नारजिया जेब्ला सोमहाबनानै दसे गोबाव जागोन अब्ला बेखौ खांनानै ओ दैखौहाय सरख' होनाय जायो एबा एसे सेबनाय जायो आरो ना नार्जिखौहाय ओमफ्राय बेबायदिनो नार्जिखौ संनो थाखाय जोङो गिबियाव ओ नारजियाव होनो थाखाय जोङो बेदर ओ अमा बेदर अमा बेदरजोंनो बांसिन गोथाव जायो होननानै जोङो
आंबो अमा बेदरजोंनो खोनादों औ बांसिन गोथाव जायो होननानै।
नारजिखौ संनो थाखाय जोङो गिबियाव ओ नारजिखौ दै नारजिखौ दै दै रुनानै लाग्रोनायाव बोरै मोनथाय एसे बावबाय आं माने नोंथां नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
जेनेबा नारजि होननानै बुङोब्ला माने नारजिखौथ' नों बुंदोंमोन ना थौआव सोमगोरनानै लायो थौआव सोमगोरो माने मानोना गुबुन गुबुन फोरा माने थु फुआव सोमो गुबुनफोरा रुयोबो आर रुगारो एसे गोखा गोखा खार होननानै उनावहाय नारजि रुनानै रुखांनायनि उनाव माने बेखौ माने ओ खांनानै दोननानै जेनेबा खादाफ्राव खांनानै दोननानै खौ लाग्रो आरो उनाव लानानै माने उनाव नारजिखौ एसे साफा सुनानै माने बेखौ माने थाब गेब्लेथों होननानै खायफाया माने बेखौ हाब फेयोबो आरोना माने बिदिनो सिखाफोरजों हाफ्लेयो आरोना औ बिनि उनावहाय नारजिखौ माने सङो आरो ना माने सारायाव संहैयो बेखौ उनावहाय बेखौ एसे मोजाङै बिदिनो थाव संख्रि बानलु होननानै संखांनायनि उनावहाय बिदिनो मा होनो बे खौ मोजाङै संग्रो आरो ना फारसेथिं संगोरो माने नारजि खौ नारजि गोजा फारसें संग्रोबाय ओमफ्राय आरोबाव बुंदोंमोन ना अमा अमा बेदरखौबो माने मोजाङै सुनानै बेखौ थाव सख्रै बानलु होननानै मने बि खौबो फारसेयाव संबाय बिनि उनावहाय संखांनायनि उनाव माने नारजिखौहाय मोजाङै मोनहोनानै माने साग्लिबाय आरो ना माने दुफु दुफु बेखौ माने फोमोननानै माने नारजिखौ साग्लिबाय आरो साग्लिखांनायनि उनावहाय मारसे दुफु दुफु जाबाय होनबा अब्ला बेदरखौबो माने एसे मोनहांहां खालामखांनानै उनावहाय नार्जियाव होसनबाय आरो ना उनाव नारजियाव होसनखां औ ना ना बेयाव ओमफाय माने रुइनायनि थाखाय खारै बाहायो आरो ना खारैखौ माने खारै बाहायनानै बेखौ साग्लियो ओमफ्राय उनावहाय बेदरखौ होबाय आरो ना बेदरखौ होनानै उनाव उनाव मोजां फोमोननानै ओमफाय बेनि उनाव मोनबाथाय बेखौ माने जाबाय आरो ना उम ओमफ्राय बिदिनो जोंहा ओंख्रि दङ ओंख्रि होन होननानै बुङोब्ला सबाय सबायाइ ओंख्रिखौबो मिथि थिना
औ नों नों नों
बे सबाइनि सोमोन्दैबो एसे बुंबावदो नोंथाङा
औ जागोन दे सबायखौथ' जोङो गिबियावनो जेनेबा लाबोनानै दुब्लिनिफ्राय फोनानै दोननाय सबायखौ लाबोनानै बु हुख्रेबनानै सबाय फिथाइखौ मोनो नो-नोङा होमबा नोंथां औ ओमफ्राय बे सबाय फिथाइ खौ जेनेबा जोङो जानो थाख खाय गिबियावनो जावस्रिनानै लानाय सबायखौहाय जेनेबा एवनाय जायो आरो एवनाय जायो एवनानैहाय बेखौ जोङो हुख्रेमनांगौ हुख्रेमनानै आरो जोङो उवालावहाय बिनि बिगुरा खार-खारनो थाखाय एसे देफ्रामना लानाय जायो ओमफ्राय बिदिनो देनानै औ सबायखौहाय जोङो संनो थाखाय दैखौ फुदुंग्रोनाय जायो ओमफ्राय दैयाव जोङो सबायखौ होनाय जायो आरोना नोंथां ओमफ्राय बिदिनो सबाइखौ गेब्लेनायनि थाखाय जोङो खारै खारै एसे होनाय जायो नांगौ जखानि औ ओमफ्राय ओमफ्राय बिदिनो सबायाव होनो थाखाय मस मस्ला मस्लि हाइजें सामब्राम गुफुर बानलु बिदि देनानै होनाय जायो जाहाथे बेयो गोथाव जायो ओमफ्राय बेखौ जोङो बांसिन ओ साम'खौ जोङो बांसिन सबायजों जायोबा गोथाव जायो होननानै ओ मिथिनाय जायो आरोना ओंथां
औ ओमफ्राय आरो माजों जानो हाबावो बेखौ
औ बिदिनो गोबां ओ बेदरफोरजोंबो जानो हायो आरो ओरैनो ओ नाफोरजोंबो जानो हायो सबायखौहाय सबायखौ बयजों ओ बांसिनानो ओ साम'जों गोथाव जायो होननानै सानना लानाय जायो अब्लाबो बे बेदरजोंबो गोथाव जानायखौ नुनो मोन नो लकेल दाउफोरजों औ ओमफ्राय आरो नाजोंबो गोथाव जानाय औ औ आरो सबायजों साम' सङोबोला जेनेबा बेयाव गोथावसिन जानो थाखाय जेनेबा ओ हाइजें हाइजें बिलाइफोरखौ होनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां मानो होनोब्ला हाइजें बिलाइ होयोब्ला मो ओमफ्राय गोथावसिन जायो आरोना
औ
औ आरो बेबायदिनो जोंङो सबाय। बेहाय ओ नाजोंबो ना गोरान एबा ना गोथांफोरजोंबो जानो हायो।
औ।
औ। अब्ला नोंथाङा ओंख्रिफोरनि बागै एसे फोरमायना होनो हाबावगोन नामा?
ओंख्रि माने जोङो ओंख्रिखौथ गोबां जायो जेरै जोंङो गोबां बां सिनै जाबाय थानाय होनोब्ला जों माने। दालिफोर आलुफोर ना बेफोरखौ जोंङो बांसिनै जानाय जायो दालि। बि आलुफोर टमेटफोर बिदिखौ माने गोबाङानो माने गोबाङैनो जानाय जायो आरोना बांसिनै जानाय जायो। बेफोरखौ माने। जेनेबा मा मा रोखोमै संनो हायो जेनेबा जों आलुखौ मा मा रोखोमै संङो जोंङो बांसिनैनो?
औ औ आलुखौथ जोंङो। गोबां मैगंजों जानाय। नुनो मोनो। जेनेबा नै ओ आलु आलु फ्रायबो जायो जोंङो। ओमफ्राय आरो जोंङो बांसिन। दालि आलु आरो आलु जहल। बिदिनो बेदरफोरजोंबो आलु। बानायनानै जायो। आरो आलुखौ जों बाथोन रुनानैबो जायो बेबायदिनो गोबां आलुखौहाय गोबां बिफाव लानाय नुनो मोनो गासैबो मैगंजोंनो। ओ जेरै मुला जों आलु कबिजों आलु औ बिदिनो गोबां मैगंफोरजों
आलुखौ जानाय जायोना? जोंहा गोबांसिनो आलुखो ओंख्रिखौ माने गासिबो ओंख्रिजों जा जानो हानायनि थाखाय माने आलुखौ बांसिन। सिनै जानाय जायोना? औ दे होमबा नोंथां दे दोनथ'नाय जासिगोन।